नोंथां। खोना औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों बुंनाय।
औ औ औ नोंथांजों आं कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां नोंथांजों गोनां खोथा सावरायलायनो होननासो ओह कल हरनाय जादों सावरायजागोनना नोंथां? सम होनो हागोन ना नोंथाङा दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा औवा औवाखौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादियै मोनो मोनो एबा हौवाखौ माबादि बाहायनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन।
हेलौ नोंथाङा एसे बुंफिननाय नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन।
औवानि बागै नोंथाङा आंनो ओ माबादियै औवाखौ जों बाहाय बाहायनाय जायो औवाजों माबादिहाय आइजें आइला बानायनाय जायो नोंथां आंनो एसे एसे फोरमायनो हागोन ना? औ औ औ।
औ। ट' दा औवाखौ मा मा मायाव बाहायनाय जायो होननानै बुंब्ला बे औवाखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबाय थायो नङा होमबा? जोंनियाव जेरै न' लुनायाव बाहायनाय जायो औ आरो न'नि जोंनिया ओइ बे मान्लि बेफोरबायदि बाय-बायदियाव बाहायो आरो बेरा बेफोरबायदि बानायनायाव बाहायनाय जायो जों औवाखौ। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां जायगायाव जेरै जोंनि मैगं थाइगं आबाद आबाद मावनायाव ओ सां लुनायावनो जा बेरा दुमनायावनो जा बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ बे जे बेनि अनगायैबो लोगोसे औवाफोरखौ जोङो फिसा फिनला आइजें आइला बान-बानायनायावबो जों बाहायनाय जायो जेरै जेरै जोंनि नै बर' अह बर'निनो ना गुरनायाव बाहाय बाहायनाय जेखाइ जेखाइ आरो खबाइ लोगोसेनो ओह मा होनो खखा बेफोरो बेफोरखौ बानायनायाव जों बाहायनाय जायो आरोना। औ बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ गोबां माने ओह खामानियावनो बाहाय जायो औवाया जेरै खुन्था सुन्था इबो बेफोरबायदि बानायनायाव जों औवाखौ बानायनाय जायो आरो। लोगोसेनो जोङो औवाखौ बा-बाहायनायनि अनगायैबो जोङो औ औवाखौ जानो जानोबो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ जेरै जोङो ओ औवा औवा बुरखानि बै औवा ओह माबाखौ औवा गाजाखो औवा गाजाखो जाया होमबा नों जायो जायो नङा होमबा नोंथां? औ जों बेखौ बिराद गोथावना बियो लोगोसेनो जोङो औवाखौ जेरैबायदि माइब ओ
औवानि जोङो ओ बाहायनो होनो होनना होनना बुङोब्ला जोङो जेरै बेखौ दलं बानायनाय फोरावबो बाहायनो हायोना नोंथां औ। ओ बेनिफ्राय आरो जोङो ओ बे औवाखौनो ओ बै ओ जेनेबा ओ बेखौ मा होनगोन सां फोर बानायनाय जेरै जग्रा जग्रा सां नङा होमबा नोंथां बेखौ सां बानायनायफोरावबो बाहायनो हायो।
बेनि अनगायैबो जोंनियाव औवाखौ आरो गोबां औवायाबो गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय औवा बुरखा औवा बिजलि आरो लोगोसेनो बै ओ औवा माखाल बायदिसिना दङ।
दङ दङ दङ औ।
खौ आरो ओ बे-बेफोर जों लकेलाव बाहायनायनि अनगायैबो जेरै ओ बिजाब बै बै बिजाब बहि बेफोरबायदि कागज बानायनायावबो बाहायनाय जायो नङा होनबा नोंथ थां औवाखौ जों आरो लोगोसेनो औवाजों जोंनो औवा औवानि ओ फालांगि मावनानैबो फालांगि खौ दाननानै फानबाबो फैसा मोनो नङा होनबा नोंथां बेजों बेनिफ्राय बे फैसा मोननायजोंनो जों न'खरफोरखौबो ओ सुंथानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ जोङो औवाखौनो बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव माने जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव बाहायनाय जा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि बाहायनाय जायो औवाफोरखौ? नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
दा नोंथाङाथ' बुंनो खाबाय एसे आगोलावनो गोबां खोथा। था दा औवाखौ होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोल एबा जोंनि जाय रायजोआवनो बांसिन मोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि रायजोआवनो औवा आबादखौ जायनि जाहोनाव जोंनि रायजोआव बांसिन आबाद औवानि आबादखौ एबा औवा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। दा औवा आबादा मावनोब्ला जोंहा औवा आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा एसेबां ओ थान नङा जाय खौ जों गायना दोनब्लानो बियो ओ ओ स्नि एबा द' बोसोरनि उनाव
दोनब्लानो जायो औ।
औ औ गायना दोनब्लानो जोंहा गोबां बिबांनि द' एबा स्नि बोसोरसिमहालागै गोबां रां मोननो हायो। दं औवाखौ गायनानै दोनोब्ला जेरैहाय बुरखा औवाखौनो होनजायो। जाथि औवाखौनो होनजायो जेरैहाय बिजलि औवाखौनो होनजायो नङा होमबा नोंथां?
औवा औ नोंथां नोंगौ।
थिग बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव आरो गोबांफोर दंबोयो जेरैहाय जोंनि हायेन ओनसोलाव।
उम्म।
ओ बिजलि औवा जा थिवा औवा बुरखा औवा मोनो नाथाय हाजो ओनसोलाव एबा हाजो जौवेन ओनसोलाव जोंहा ओ गोबां रोखोमनि औवा नुनो हायो जायखौ जोङो हाजोआरि औवा पाहारिया औवा होनना बुंनाय जायो नङा होमबा औ औ औ थिग बेबदिनो गोबां रोखोमनि आलादा आलादा रोखोमनि जोंहा औवा मोननो हायो दा औवाखौ ओ होननानै बुङोब्ला जोंहा औवाखौ थैनायनिफ्राय अ जोनोमनिफ्राय लानानै जोंहा थैनायसिम थैनायसिम जोंहा औवाखौ नांगौ जायो एबा गोनां थि जानानै फैयो नंङा होमबा नोंथां औ औ दा औवानि बाहायथिखौ होननानै बुंङोब्ला जोंहा औवाखौथ' जों गिबियावनो न' बानायनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ आथिखालबो ओ बायदि रोखोमनि न' ओ बै बिथांनि न' ओ जोंनि ओरैनो ग गामिनि न' बाय बदि बायदि रोखोमनि न'बा जों बानायनायखौ नुनो मोनो दा औवाजों जोंङो न' बानायनि बानायनायनि अनगायैबो जोंहा जा ननि बाउणडारि बेरा होनना बुङो बेखौबो जों होनानै दोन्नो हायो नङा होनबा फ्रा जोंनि ननि ओ बाउणडारियाव हाबनो हायि बाददि औ बारि बागानफोराव औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बेनि अनगायैबो खायसे मैगं थाइगं गायनाय
ओम
जेंसि जेंला बायदि बायदि औ औ बेफोराव होनाय जायो थिग बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बेरा होनाय जायो नङा होमबा नङा थिग बेबदिनो मैगं थगंनि जेरैहाय जिंखाफोराव जोंहा औवाखौ नांथारौ जायो जिंखा लेस ब्रा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनायफोराव औ औ औवा नङाब्लानो जाथारा नङा होमबा नों
जाथारा नंगौ नोंथां औ नंगौ खोनदो नोंथां
औवाखौ बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि ओ गामि ओनसोल एबा जोंनि जोंनि खायफा खायफा बोराय एबा हौवा मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो गावसोरनि आखाइ आखाइजोंनो बिथांमोना जेखाइ सेन खबाय ओ ओ जेरैहाय बायदि बायदि रोखोमनि आइजें आइला जेरै दुखु फुलि जेरैहाय दुलि माइ दोनग्रा दुलि बायदि बिबायदि रोखोमनि जेरै खखा बेफोरखौ गावनि आखाइनि एबा औ सानन्द्रि दाला बायदि रोखनि आइें आइला नङा होनबा नोंथां बेफोरखौ बिथांमोना गाव सोरनो गावसोरनि रोंगौथिजों बिथांमोना आखाइनि गावसोरनि आखाइजोंनो हेबनानै ओ बिथांमोना हाथाय बाजाराव फानहैनानै गोबां बिबांनि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ औ दा थिग बेबायदिनो बिथांमोना गावसोरनि आखाइजोंनो हेबनानै ओ हाथाय बाजाराव फाननानै नांगौ बिबांनि रां खामायनानै बिथांमोना गावसोरनि न'खरखौ नांगौ बायदि बिदियै गावसोरनि आंखालखौ सुफुंनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दंङ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
दा ओ जोंहा बुंनो थांङोब्ला ओ जा एसे आगोलावनो बुंलांबाय जोंहा औाखौ जोंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिमनानै जे बेनि खायनो बुंदों आं जे जोंनि थानाय जानाय लोंनाय सब बायदि रोखो मावनो जोंहा गासैबो रोखोमावनो जोंहा औवाखौ गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां आबाद मावनायानो जा आबाद मावनायानो जा जानाय लोंनाय बि थिङावनो जा थानायानो जा बेनि उनाव ओ जोबथारनायाव जोंहा औवाखौ जा जोंनि रुंसारि जालाङो जा सुबुंफोरा रुंसारि जालाङो नाङा होनबा नोंथां उनावहाय औ औ बै रु सारि जालांनायावबो जोंहा बै औवाजोंनो जोंहा बै रुंसारि जानाय सुबुंखौ सावनाय जायो नङासै होनबा नोंथां
सावनाय जायो औ नोंथां
औ औ थिग बेबादिनो दा बेनि अनगायैबो जोंहा रांखान्थि एबा फालांगि बिदि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा गोबां ओ औवानि गेदेर गेदेर बागान खालामनानै एबा औवा गायनानै जोंहा ओ फाननानै बै औवाखौ फाननानै जोङो गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा बुंनो हाबावो फालांगाय फालांगियारि बिथांमोना औवानि गेदेर गेदेर फालांगि खालामना बिथांमोना जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन हादोर एबा गुबुन गुबुन रायजोआव औवाफोरखौ दैथायहरनाय जायो नङा होमबा जाय खौ साप्लााय हरनाय होनना बुङो नङा होमबा नोंथां औ औ औ थिग बेबादिनो बिथांमोना गेदेर गेदेर ओनसोल गेदेर गेदेर दारिमिनफोराव एबा फसंथानफोराव बिथांमोना हरनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबायदियैनो बिथांमोना गावसोरनि रांखान्थि बिथिङाव गावसोरनि फालांगियारि बिथिङाव गावसोरखौ जौगाहोनाय एबा गसंथा होनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो सिन दङ नङा होमबा नोंथां दा बेनि बेलायावनो जोंहा नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय खाखोर बिलाइ खालामनाय दा जोंहा औवाखौ नंगौ ओ खाखोर बिलाइ खालामनायाव बाहायो गोबाङैनो जेरैहाय जोंनि ओ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावनो बुङोब्ला जोंहा औवाजोंनो जोंहा बायदि रोखोमनि खाखोर बिलाइ बहि बिजाब बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ दा बेजोंनो जोंहा गेदेर गेदेर दारिमिनाव जोङो औवाखौ हैनानै जोङो लेखा खाखोर बिलाइ खालामनानै जोंनि सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव फराय फिसाफोरखौ ओ फरायहोना फरायहोनाय एबा लिरहोनो हानाय खाबुखौ ओ मोनदों औवानि गेजेरजोंनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां हौवानि गेजेरजोंनो सुफुंनो हायो
आरो नोंथाङा औवानि बागै फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा नोंथां
जोबथारनायाव औ हागोन दे नोंथां औवाखौथ' नोंथाङा जेरैबायदि दा बुंलांबाय नङा होमबा जे जोंनि जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम बे बेयाव जोंनि औवाखौ नांथारगौ जायो नों नोंगौ बिदिनो जोंबो जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो नङा होमबा औवाखौ जे गोबां जोंनि थांना थानायाव जे आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव माने बाहायना बाहायबाय थानायानो जायो नङा होमबा नोंथां
जायो जायो जायो
औ
नंगौ
नोंगौ औवाखौ औवाखौ जोङो गोबां गोनांथिथारनांगोन नंगौ बेयो बाथ्राया ओ
नंगौ औ औ
दों मोननाय जायो जों औवाखौ औवाजोंनो गोबां रोखोम
औ
नायला बानाय गायनानै गोबां रांबो आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां जों बेखौ गायनो गा ओ औ बेखौ जोङो गायनानै जि
औ
मानोबादि गोबां रां आरजिनो हायो आरो जोंनिया बे औवानि फालांगियाबो गोबां गोबां मोजांथार आरोना बे औवानि औवानिफ्रायनो जे जाथ जहेथु जोंनियाव गोबां रोखोमनि ओ गोनांथि जानाय बुस बुस्थुफोरखौ औवानिफ्रायनो मोनो नालाय जेरै सोलोंथाइयाव बाहायनाय जे बिजाबफोरावबो बिजाब आरो खाखोर बिलाइ बानायनायाव बाहाय
औ औ नंगौ नंगौ
बे बेफोरखौ बाहायनो थाखायनो औव औवा नांगौ नालाय नों स' जोङो औवाखौ बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ गोबां रोखोमनि खामानिफोराव बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा नों
जायो जायो जायो थारैनो नोंथां